हेल'। हेल'। हेल'।
लौ।
औ। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो नोंथाङा ओ मा खालामदों?
आङो दा दसे ओरैनो दंथ'यो आरो
औ बिदिब्ला नोंथां दायो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादों। रायज्लायजागोन ना ओं ओं ओं। ओ ओरैनो नोंथाङा माबायदि जायगाखौहाय दावबा बायनो हायो?
आंथ' बांसिनै हाजो एबा सागर खाथियावहाय बेरायनो बांसिन मोजां मोनो आरो आङो। ओ सगर फोर खौ गारनानैहाय माने सहरफोरावबो सिटिफोरावबो बेरायनो मोजां ना थाय आं सानो बांसिनै हागर खाथि एबा हाजोफोरावहाय ट्रेकिंफोर खालामनो बांसिन मोजां नाङो आरो आङो नोंथाङा?
औ औ आंबो बेबायदिनो मोनसे सोमखोर समायना जायगा थानाय बेफोरावहाय दावबायनानै मोजां मोनो आरो।
औ। नोंथाङा ओ सहरखौ बांसिन मोजां मोनोना बिदिनो हाजो हालाफोरखौ बांसिन मोजां मोनो?
उम बेबायदिनो बिसोर मोननैनि गेजेरावथ' आङो फारागथिखौ लाबोनो हाया ओ
औ।
सहरावब्लाबो सहराव मोजां थायोब्लानो आं बेवहाय बेरायनानै मोजां मोनो ओ आरो बै सोमखोर समायना हाजो सेरानो जा जियानो जा बेफोरावबो जुदि गोसो गोजोन होनो हानाय जायगाफोर थायोब्ला आं बैफोराव बेरायनानै मोजां मोनो आरो जेरैहाय जोङो नुनो मोनो हाजो सेरफोरनि बेरायग्रा एबा दावबायग्रा जायगाफोरावहाय ओ गोबां समायनायै साजायनानै दोननायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै। जेरैहाय बेयाव थायो दैमा दैसाजों लोगोसे ओ बायदिसिना बिबार आरो समायनायै बिफां लाइफांफोर सारि सारि गायनानै होनाय जानाय लोंनायनि थाखाय बेवहायो सुबि दा खालामनानै होनाय आरो माखासे गोसो गोजोन होनो हानाय समायना समायना ओ लुथाइफोर लुनानै दोननाय जेरैहाय दंफां सायावबो न' लुनाय ओ थाखो थाखो सिरि गोनां आरो बेवहायो बायदिसिना गेलेनायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बेफोराव बेरायनानै मोजां मोनो आरो आरो सहरनि खोथा बुङोब्ला सहरावथन सहरखौथन जोङो ओ जौगानायखौसो नुखायो नङा होमबा जौगाब्लासो बैयो सहर जायो अब्ला बैफोर सहर नि ओ जा बेरायग्रा जायगानि नुथाय बेफोरबो जौगानायानो जायो आरो बेवहायबो माखासे ओ दैनि बेवहाय दैसा गैया दैसा बानायाब्लाबो बेवहायो गेजेरजों दै गहोनाय ओ जेनेबा पाइपनि गेजेरजों दै गहोनाय समायना खालाम नाय ओ लाइत बानायनाय बेवहायो समायना रमायना गोबां रोखोमनि बिबारफोर ओ थख' थख' खालामनानै गायनाय ओमफ्राय बिनि ओ कम्पाउन्दखौहाय मोजां समायना खालामनाय जेरावनोखि जोंनि जिरायनानै मोनाबिलि समाव बार गोजोन लानो हायो लोगोफोरजों बेरायहैनो हायो टाइम स्पेन जायो बेफोर समायना नुथायावबो बेरायनो जोबोर मोजां आरो
औ मोजां आरो जि मोजां बेफोर जागायाव बेरायनो जोबोद मोजाङानो। आरो आं सानो माने मिउजियामफोर थायो ना जेराव जोङो ओ हिस स्ट्रि ममेन्टसफोरखौ जोङो सोलोंनो हायो बेफोरो जोबोद मोजां होनजायो आरो आं बेफोरावबो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो माने बि दिनो गुबुन गुबुन आर्ट र्टिस्टफोरनि पेइन्टिंफोर आरो सिगांनि सल'बाथाफोरखौ जोङो नुनो मोनो जि जाबोनाय बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो। आरो प्लेनिटरियामफोर बेफोरावबो जोबोद मोजां मोनो आरो आरो साइन्स मिउजियाम बेफोरावबो आं बेरायनो मोजां मोनो। आरो जे सहरफोराव जे पार्कफोर दङ' ना इक'लेनफोर बेफोरावबो इदिनो बिदिनो स्टुदेन्टफोर न लाइक जोंथ' जेनेबा स्टुदेन्ट हो बिदिनो स्ट्रेस फ्रि खालामनो थाखाय सानसे साननै थांनो आराम मोनो आरो दसे एक्जामफोर जोब्बा बा उइकेन फोरावहाय सुनिबारफोराव आरो बेनिफ्राय बिदिनो बोसोराव खनसेखौ माहाय एसे गोजान मोजां जागाफोरावहाय बेरायनो गोसो जायो आरो
औ
जेरै हाब एबा बर'खौ रायो आरो माने आंनि जायगायावथ' आं जेराव थायो बेयावथ' बर'फोरखौ नुनो मोना आरो हागरबो गैया आं जेराव थायो स बेनिखायनो से गोजान जायगाफोरावहाय बेरायनो गोसो जायो आरो नों थाङा ओ बरफ नुफेरबायना नुफेराखै?
ओ बरफ होननानै बुङोब्लाथ जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो न ङा होब्ला दा आङो गुबुन जाय जायगायावनोखि बरफफोर बोसोराव थाबाय थायो जेरैहाय ओरै हाजो ओनसोलाव थायोना बे बरफ सिम आङो दावबायहैफेरनाय जायाखै बिनिखायनो बैनि बरफखौ नुवाखै नाथाय नै दैलां बोथोराव जोंहा अखा हायो बेवहाय बरफ गोग्लैयो आं बे बरफखौ नुनो मोननाय जादों आरो
औ आंबो बरफ सिरिग्रा जागाफोराव थांफेराखै आरो माने थांनो थाखायथ बोसोरे बुंनाय जायो लाइक प्लान बानायनाय जायो आरो सेस्था खालामो थांनो थाखाय नाथाय खोनसेबो जाफुङा खै आरो दिनैसिम लोगोफोरजों सावरायनाय जायो जे थांगोन थांगोन होननानै ना थाय खनसेबो थांनाय जायाखै आरो।
औ
नोंथाङा बिदिनो लोगोफोरदों सावरायोना सावराया ओ बहाबाफोर ट्रिप थांनो थाखायहाय?
औ सावरायनायलाय जायो नाथाय ओ जोंहा बैफोराव थांनो थाखाय ओ समनिबो गोनांथि जायो बेनिफ्राय आरो जोंहा न'खरनि गनायथि लानोबो गोनां जायो बेनिफ्राय आरो माखासे रांखावरिनिबो एसे गोनांथि जायो जेरावनोखि जोङो बेबायदि सावरायोब्लाबो थांनायनि दिनैसिम सुबिदा जाफेराखै आरो सावरायनायालाय सावरायदों। ओरैबायदि जानानै होयो जेब्ला जोङो प्लानिं बानायगोन सोरहाबा ओ नखरा पारमिसन होआ ओ सोरहाबा सम मिलाया मायबा मोनसे खामानि मावनानै आरो सोरहाबा रांनि एसे आंखाल‌ जानानै फैयो‌ आरो। बेफोरनि थाखाय जोङो बेरायनायनि प्लानिं ला नाया दिनैसिम केनसेलैनो जाबोबाय थायो।
औ जोंना औ जोंनाबो बिदिनो गोबां जायो। माने जों देग्लायबो ओ प्लान बनायदोंमोन आरो ना जोङो मोनसे जे जोङो हाजोआव जेराव बरफ गोलैयो बेयावहाय जोङो ओ बेरायहैगोन होननानै। नाथाय बे प्लाना जोंहा जाफुंआसै आरो। नाथाय बेनि जायगायाव एसे खाथियावनो हागर खा थियाव थांबाय आ रो। माने इसे ल' बादजेदावनो जाया जाबाय माने बे हाजो जेराव बरफ गोलैयो बे एसे गोजान जायो आरो। जे बेनि थाखाय रांफोरखौहाय एसे बांसि नांगौ बेनिखायनो प्लाना बे जाया सै आरो जा फुङासै।
नोंथाङा बे जाय सागर खाथियाव थांबाय बेवहाय थांनानै ओ मा गोदान नुथाय नुहैनो मोनदों? जेनेबा नोङो बेवहाय थांनानै मा सोलोंनो हाबोखो एखौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
माने बिदिनो जायगाफोराथ' जोबोद मोजां मोनो नायनायाव माने बिदिनो बारफोरा खोलो खोलो फैबाय हायो। आरो बेदिनो हागरनि खाथिफोराव बाला बाला गोजा आरो। आरो खा बबेबा साइदथिंहाय अन्थाइ अन्थाइ आरो। आरो बबेबा साइडथिंहाय बाला बाला। आरो बाला खाथियावहाय नोङो बैफोर बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि साम'फोरखौ नुनो मोनगोन आरो। जेरै जाय साम'नि गे सिङाव पियार होननाय जों नुयोना जायदोंहाय जोङो खिराफोर बनायो।
औ।
औ बेफोरखौ मोनोना बे सामु खौ मोननो हायो आरो नु नो हायो। आरो बिदिनो बाराथ' जोबोद हायो आरो जायफोरा नाफोर हमो जाल सारो बेसोरखौहाय नुनो मोनो आरो बे हागर खाथिफोरावहाय जोबोद रिक्रियेसन एक्टिभिटि दंसोयो आरो। जेरैहाय नोङो माने ओ नाव नावथ' नङा बे लाइ नाथाय एसे ओ मेचिन गोनां नाव बुंजायो आरो। बेफोरावहाय नोङो गाखोनानै दस एसे गोजानहै नोङो बेराय माने बिदिनो बेरायनो हायो। बेे नाव आव गा होनानैहाय आरो। बिनो गोदोर गोदोर जा फोरखौ नुनो मोनो एसे गोजानाव खारनायखौ। नाथाय बेफोरो खा बिसफोराव हाया आरो ना। बेफोरो नावफोराहाय। माने बेफोर जाहाज गिदिर गिदिरफोरा गावगायनि गावगायनि लामा हैथा मोना।
औ।
आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायफोरा ओ बुस्थु गुबुन गुबुन रोखोमनि बुस्थु फाननायखौ नुनो मोनो आरो। जेरैहाय ओ साम'नि ओ किटचेन साम'नि ओ खिरा। आरो माला बेफोरखौ बानायनानै। फाननाय नुनो मोनो आरो हेन्दमेद।
नोंथांनि फ्राय बेफोरखौ मोनथिनानै जोबोद मोजां मोनबाय ओ बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
औ दे।
ओं दे।